हेल' औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथाङा दायो माने?
आङो औ फ्रियैनो दं नोंथां आङो आं बिदिनो दा आं ओरैनो जिरायनानै दं।
औ माने नै आं माने आंबो फ्रियानो दं बेखायनो आं नोंथां नोंथांजों माने दसे सम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै बेखायनो हनाय जादों आरोना नोंथा फब नोंथाङा फ्रिबा माने दा जोंनि बुहुमाव माने दुंथाय बारा जानायनि जाहोनफोरखौ माने मानि जाहोनाव माने बिदि दुंथाया बारा जादों बिनि बागै नोंथांजों एसे सावरायनोसै नोंथाङानो गिबियाव एसे आंनो बे दुंथाय जोंनि बुहुमाव जानायनि जाहोन एसे फोरमायग्रोनो हागोन ना बेजों बारा जानायनि जाहोनखौ?
माने गिबियावथ' बुहुमनां जेनेबा दुंनाय जेनेबा जाहा बिदुं दुंनाय बिनि गिबि माने जाहोनानो जाबाय बिफां लाइफां दानसननाय माने बेनो गिबि जाहोन आरो ना माने सिगां समावथ' माने बिदि बिदुं दुंनायखौ नुनो मोननाय जायामोन गोदोनि समावथ' नाथाय आथिखालाव गोबां बिदि बिदुं दुंनायखौ नुनो मोनबाय। माने सुबुं अनजोंबो लांबोनो हमबाय बिदिनो थाग्रा जायगाफोर जेनबा लुनो थाखाय जेनेबा गोबां बिफां लाइफां दानस्रांनाय ओमफ्राय जायनि जाउनाव बिफाङा लांदां जानाय बिनि जाउनाव बिफांनि माबाया खमायलांनो हमनाय लोगोसे माने बिफांखौ माने जेनबा न' बां लुनो थाखाय था थानो जायगा जेनेबा माबानो थाखाय जेनबा बिफां लाइफां दानस्रांनानै फिफांजों न' बां लुनाय थखथा बाथाम टेबोल सियार बानायनाय जेनेबा बेफोरबायदि बानायनाय दामफाय दामफाय मानि बिदियाव बिफां लाइफाङा खमायलांनो हमबाय जायनि जाहोनाव ओ बिफां लाइफां खमायनाय जेनेबा बिदुं दुंनाया मानि बारा जाबाय मानोखि ओ मानो होनोब्ला माने बिफां लाइफाङासो माने बिदुं दुंनायखौ माने होबथायो माने थिग बेबायदिनो ओ लोगोसे बेजों लोगोसे माने हाग्रा जेनेबा हाग्रा थैनाय मुलि बाहायनाय बेफोरबायदियाव जेनेबा हाग्रा जेनेबा बेफोरो थैलांनानै जेनेबा हायाबो जेनेबा गाज्रि जाफानानै माने बे जायगायाव हाग्रा रज'यै फिफां लाइफां रज'यै मानि बिदि जालांनाय जायनि जाहोनाव बियो लासैनो हाया जेनबा हा थैनाय मुलि बेफोरबायदि बाहायनायनि जाउनाव बे हाया उनाव लासैनो माने बाला महर जालांनो माने बालाबारिबो जालांनो हमो आरोना। माने बार बारियावथ' थ माबिजिब गुदुं जायो जेनबा बालाहामाफोरावथ' माबायदि गुदुं जायो नोंथाङाबो एसे मिथिखागौ। बिदिनो ओमफाय जेनबा गिदिर गिदिर कल कारखाना गायसननो थाखाय गोबां फिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनाय जायनि जाउनाव फिफां लाइफांनि ओ हारा खमाय लांनाय बेफोराव माने गोबां माने बिफां लाइफां जोबस्रांनायनि जाउनाव माने बिदुं दुङो आरो माने फिफां लाइफांखौ माने फिफां लाइफाङा जोंनो जेनबा अक्सिजेन होयो बेखौ मोन्थिखानानैबो माने जों सुबुंफोरा माने दानस्राङो आरोना आथिखालाव माने सुबुङानो दायनिगिरि होनांगोन माने सुबुं‌ अनजिमाया बांबाय बांनायनिफाय बांबाय बिदिनो कल खार खानानिफाय जेनेबा बिदिनो ओंखारनाय जेनेबा उखुन्दैफोर बेफोरबो जेनेबा बारफोरजों गोरोबफानानै मानसिनि हां लानायावबो खहा खालामनाय ओमफाय बिदिनो गारि मथरफोरनिबो उखुन्दै जेनेबा गाज्रि पलुसनफोर गनाय बेफोरबो बारजों गोरोब फानानै जोंनि हां लानायाव माने अक्सिजेन जेनेबा जा बिफां हगारो बे अक्सिजेनजों गोरोबफानानै माने जोंनि देहा सिङाव हाबनानै माने देहाखौ माने खहा खालामफैयो आरोना। माने बेफोरबायदियावबो गोबां जों माने बेराम आजाराव गोलैनांगौ जायो माने फिफां लाइफां खम जाबाय माने गुबुंलेया माने बांसिन साबफानो हमबाय माने बिनि जाउनावनो जों जेसे सेबां हागौ एसेबां फिफां लाइफां गायनांगौ आरोखि ना। माने आथिखालाव जेनेबा सिगां समाव जा फिफां लाइफां दंमोन आथिखालाव माने बिनि खावसे फिफां लाइफांखौ नुनो नुनो मोननाय जाला बिदिनो आबाद गायनो थाखाय गोबां फिफ फिफां लाइफां दानस्रांनाय बिदिनो ओमफाय फिफां दानफायनायजों लोगोसे बिदिनो फिथाइ सामथाय जेनेबा फिथाइ सामथाय मोनो होननानै जेनेबा होननानै मोथियोबाबो मानि जोङो दानस्राङो जेनेबा फिफां लाइफाङा जोंनो फिथाइ सामथाय होयो साया हो होयो बिदिनो जाग्रा जिनिसफोर होयो जेनबा बेफोरबायदि जेनबा मोथिखासेयावबो जेनबा जों बिदि दानस्रांलाजोबो। एबा उनाव लासैनो माने फिथाइ सामथाय बेफोरबायदि मोननाय खौबो नुनो मोननाय जानाय नोङा आरोना जोङो इयुनाव बेबायदिनो गोबां फिफां लाइफां दानस्राङै दानस्राङै जेनबा बिदिनो लासैनो बिदि जोबस्रांलाङोबा माने बुहुमानो माने बालाहामा जागोन आरो ना बालाहामा जेनेबा बालाबारि बायदि महर लानो लानायखौ जों नुनो मोनगोन लासैनो बिदिनो माने जों बेफोरखौ होबथानो थाखाय गावनो गाव‌ जेनबा जों बयबो सुबुं अनजिमाया माने ओ गावजों गाव गाव ज जानानै माने बेफोरखौ होबथानो थाखाय माने नाजानांगोन आरोना बिदुं दुंनायखौ होबथानो थाखाय। अब्ला ओ नोंथाङाबो जेनेबा जा बे बुहुमनां दुंनाय जेनेबा बिदुं दुंनाया जेनेबा मा मानि जा थाखाय जादों जेनेबा बेफोरखौ होबथानोबा जेनेबा जों मा राहा लानांगोन बिनि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ हागोन नोंथां ओ जोंनि सुबुं औ जोंनि सुबुं माने जोंनि दुंथायनि गुबै जाहोनानो जादों सुबुं माने बांबोनाय सुबुंनि बांनाय आरो बिनि गेजेरजों जोंनि जौगानायखौ होनना बुंनांसिगोन जों दा सुबुं जे एसांनो बांदों एसबांनो सुबुं माहारिया माने जौगालांदों होनना बुंनांसिगोन आरो जायनि जाहोनाव जोंहा माने गोबां बिदिनो न' बां लुनांगौ जायो बिनि जाहोनाव माने गोबां दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिनि अनगायैबो जोंहा इदिनो न' बां लुनो थाखाय बा बिदिनो माने गिदिर गिदिर बिदिनो दारिमिनफोर बा बिदिनो गोबां कम्पानिफोर माने गिदिर गिदिर लुनायखौ नुनो मोननाय जायो नालाय बेफोरनि जाहो न माने गोबां इदिनो दंफां बिदिनो दंफां लाइफांफोर गोबां माने दंफां हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै माने जों फोजोबनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जायनि जाहोनाव माने जों नि दुंनायफोरा बेफोर माने बारा जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बिनि अनगायैबो बुङोबा जोंहा पलिउसन बेफोरबो जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो जाय माने सुबुं बांनायनि जाहोन नाव माने गरमफोरा माने सुबुंनिफ्रायबो देहानि सुबुंनि देहानिफ्रायबो गरमा ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो नालाय बेफोरनि जाहोनावबो माने जोंनि आ बे माने गुंथाया बाङो होनना बांदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायै बो आरो बे गारि मथर जाय माने सुबुं बारा जालांबाय बिनि जाहोनाव मानेे सोलोंथाइफोरनि गेजेरजों माने गोबां मानसिफोरा माने बेफोरखौ बानायनानै माने गावखौ जौगाहायनि थाखाय माने गारि मथर गोबां बाहायो नालाय बिनि जाउोनाव माने माने दुंथाइफोरा माने गरमनानै बे ग गरम माने गरम जाहोग्रा बुस्थु नालाय बिदिनो अक्सिजेनफोर माबायो नालाय बेफोरनि जउनाव माने गरम फोर माने बांबोगासिनो आरो बांबोगासिनो आरो माने गरमफोरानो दानि जुगावथ' गोबां नुनो हायो ओरै सानदुं दुंबानो माने सुबुं माहारिया माने थानो हायि गरम जाना फैयो बिनि जाहोनाव माने गोबां सुबुंफोरा थैलांनाय बिदिनो थैयो होननानै खोनानो मोननाय जायो आरो आरो बिदिनो जों निउसफोराव खोनानो मोनो जे बे दुंनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा थैगासिनो दं बेफोरबायदि जों माने खोनानो मोनो आरो इदिनो निउस फोराव बिदिनो बायदि बायदि मोननाय जाया आरो बिनि अनगायैबो बुङोबा जों दारिमिनफोरनि फ्रायबो जों दुंथाइ ओंखारनायखौ जों मिथिनो मोननाय जायो। जायनि जाहोनाव आरो गोबां सुबुंफोरा पलिउसन जानो पलिउसनफोरनावबो माने बिनि जाहोनाव माने दारिमनफोरनि जाहोनाव माने बिनो पलिउसन जानानै मानसिफोरा बेराम जायो खाथि खालानि जायगा फोराव मानि गोबां बिदिनो बेमारफोर जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबोथ' इदिनो गोबां सुबुंफोरखौ बे दारिमिनफोरनि थाख खायबो माने जिउ खोमानायखौ खोनानो मोननाय जायो आरो नोंथां नोंथाङाबो निउसफोर नायो जानो हागौ बे बेफोरनि जाहोनाव माने गोबां इदिनो दारिमिनफोर एरै गरम जानायनि जाहोनफोराव माने गोबां सुबुंफोरखौ बिदिनो गावनि जिउ खोमाना लानाय बेफोरबायदि बिदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो जों आरो बे दंफां लाइ गिबि जाहोनानो जादों जोंनि दंफां लाइफां जों दंफां लाइफां गैयाबा माने जोंनि माने अक्सिजेनखौ जों बोरै लागोन बे बेफोरबायदि जायो जाय अक्सिजेन गैयालासेनो जों कार्बन दायल' बिदि हगारबाय थानाय जायो जायनि जाहोनाव माने गरम दुंथाया बिदिनो माने बारा जाबोगासिनो द आरो जायनि जाहोनाव माने बुहुमावथ' ओरै माने हा बाहागोया नैजिबा खोन्दोल' नालाय बेनि जाहोनाव माने जोङो औ बेनि जाहोनाव माने जोङो माने सुबुं माने अनजिमाया बांनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो। गोबांनो बिनि जाउनाव माने गरमफोरा माने बारा जानाय बे नुनो मोननाय जायो आरो आ- माने जोङो बेखौ होबथानो थाखाय जोङो माने फांसे दंफां मावा दानोबा माने जों फांनै बिदिनो खालि जायगाफोरखौ नायनानै फांनै दंफां गायना होयो। जोंहा मोजां जायो जोंनि बुहुमाव माने इयुनाव जाहाथे बिदि माने दंफां दानास्रांनायनि जाहोनाव माने गरमजों सुबुंफोरा थानो हायि जाहैया बेनि उनाव माने फिउचाराव जों टु थावजेेन बिदिनो फ्रिजफोरावहाय बिदिनो सल्लिस पन्सास बिदिफोरबायदियाव माने गोबां गरमा बांबोगोन होननानै आं सानो आरो जायनि जाउनाव माने गोबां बिदिनो जायगा जायगा दा ओरै लामा बानायनायफोराव माने गोबां दंफांफोरखौ दानफायनायखौ नुनो मोनगासिनो दं जायफोर दारिमिन बानायनाय बिदिनो दारिमिन बानायनायफोराव माने गोबां बिदिनो हाग्रा बारि माने बिदिनो हाग्राफोरखौ माने दंफांफोरखौ गोबां दानफायनायखौ खोनानो मोनो आरो जायनि जाउनाव माने बे दंफां दंफांफोर दानफायनायखायनो माने गरमफोरा बांबोदों होननानै जों मिथि थिनाय जायो आरो जायखौ जों अक्सिजेन थाबासो जों माने बिदि गरमखौ खमायोबा गौरम गुसु जायो होननानै जों मिथियो नालाय माने गोबां दंफांफोरखौ दा दानगासिनो थायो लामाफोर बानायनायाव बेफोरनि जाहोनाव माने गोबां गरमफोरा बांबोदों बेफोर जों बुंनो हायो आरो बिनि जाहोनाव जों दा फिउचारनि थाखाय जों माने दंफां दंफां लाइफां बिदिनो जोङो खालि जायगा नायै नायै जों गायना होनांगौ बेखौ आं सानो आरो नोंथां माने जोङो दा ओ जोङो माने अबेबा खालिफोर जायगा नुयोबा बिदिनो माने दंफांफोरखौ गायना होनांगौ माने खालि खालि जायगाफोराव जों नायै नायै माने दंफांफोरखौ गायना होनांगौ माने जोंनि थाखायनो जोंनि देहानि थाखायनो मोजां नालाय जों अक्सिजेन मोनोबासो जों थांना थानो हायो नालाय जों माने दंफांफोर लाइफांफोरखौ माने जों गायना दोननांगौ आरो
औ
होमबा नोंथां नोंथांजों माने सावरायनानै गोबां खिनि आं माने मिथिनो मोनबाय नों थाङा आंनो गोबांखिनि फोरमायबाय
औ आंबो नोंथांजों सावरायनानै जोबोद ओ मोजां मोनबाय मानिे माखासे मोनथियै जिनिस फोरखौ मिथिनो मोनबाय नोंथांजों रायनानै आंबो जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय अब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां। सावरायनायखौ बावनो दोनथ' जाासिगोन नामा नोंथां।
औ नोंथां नोंथांजोंबो आं सावरायनानै गोबांखिनिखौ मिथिना मोनबाय ओंखायनो गोदो बेखिनियावनो सावरायनानै जों माने जोंनि आयदाखौ माने बेखिनियावनो दोन्थ'नोसैदि
दे होमबा नोंथां औ